औ खोनादों दे औ खोनागासिनो नोंथाङा बेबो सल बाराय एरिया उल्था पानि एरिया बे बे ओनसोलफ्राव थांबाय थांफेरबाय नामा माला बा
आङो दिनैसिम सरलपारायाव थांनो मोनफेराखै आं माबायाव थांफेरबाय ओ बगामाथियाव थांफेरबाय आङो
ओं बगामाथि बे तामुलपुर दिस जिल्ला दायो
औ औ भैरबकुन्द'आव थांना फैखांबाय बैरबकुन्द उदालगुरि जिल्ला औ समायना जायगाया बिराद मोजां भुटान आरो अरुनाचल आरो आसाम बे मोनथाम स्टेटजों
भुटान भुटान औ ओरै बैरबखुन्दआवहा थांफेरबाय आरोना नोंथाङा
बैरब बैरब खन्दआव थांफेरबाय जोङो कलेजनि मोनसे ओ माबा पिकनिक जानो होननानै थांदोंमोन आरो बे समाव
औ
बबे बबे जायगायाव बेरायफैखो ओरैनो
आं बेरायनाया ओरै कक्राझार जिल्लायावहाय आं ओरै दिर धिर बिलखौ थांदों उमफ्राय फाय ओरै टाउनाव सरासनस्रा टाउनाव बेरायदों आरो ओमफ्राय गामिफ्राव इसे बेरायदों
औ-औ।
बा आंबो बे ओ मानास हाग्रामायाव थांदों। बेरायनो आरो। ओरै भैरबकुन्दबो थांदों बगामातिबो थांदों। थांनायालाय बे खाथि खालानि जिथुबा टुरिस्टफोरनि जायगा दावबायारिफोरनि जि। दुबाब बोगथाबमा। जायगा ना बे? फोरो बे बोगथागमा जायगाफ्राव थांजोबनाय जादों आरो बर'नि खोम जायगायावहाय आरो।
उम।
आसामनि बाहेरायाव थांफेरदों नोंथाङा?
आसामनि बाहेरायाव थांफेरबाय आं आङो दाख्लैसो। दिल्लियाव थांना फैदोंमोन जों। ओमफ्राय कलकातायावबो खेबसे थांनानै फैखांबाय बेवहाय हावरा ब्रिज एक्सपिरियेन्स। थ' फार्स टाइम ना। लाय मोजां।
मोनसे बि आरो मोनसे सेब। थान बुंबा बुंजायो आरो दा।
औ। सोंलो ना। फैबाय आरो एसे।
ओरैनो नोंथाङा ओ आसामनि बाहेराव बबे बबे जायगायाव।
आंबो दिल्लियाव थांदों दिल्लियाव थांदों दिल्लियाव थांबाय खेबसे। ओमफ्राय आसामनि बाहेराव आरो आं शिलं। थांदों। अरुणाचलावबो थांदों। आरो बिदिनो आ मणिपु। पुराव थांदों आरो इम्फालाव औ मनि। पुरनि राजधानि जितुबा तु इम्फला मनिपुरनि राजधानि बेहाय थांदों आङो आरो थिं नागालेण्डनि दिडिमापुराव थांदों। आरो अरुणाचलावहा आङो ओरै सेरगाव, टावां ओरै इटानगर, जिरु भेलि, चांलां बेफोराव थांदों आरो आरो आसामनि दाब दाब जायगायाव। बेरायदों बोरायदों तिनसु। मोजां नाङो बेरायनानै
औ खोनादों नोंथां?
औ औ औ खोनादों।
दा आंबो दा एसे पार्सनेलि माने माबा होयो नालाय दा उफाय ओ गैया मोनसे सि एस पि सालायो आङो दा बे समाव माने ओ सि एस पि सालायो आरो सार कास्ट'मार सारभिस पइन्ट औ बे समावहाय माने ओ बे समाव कास्ट'मार फैदोंमोन नालाय एसे कमिउनिकेसन खालामदोंमोन आं
औ जायो जेबो नङा दैै
आंबो दाख्लैसो जोंहा न'खरनि सासे लोमजादोंमोन ओ ट्रिम्सआव इटानगर ट्रिम्सआवहाय लांदोंमोन दाखाै ओमफ्राय म पेसेन्टखौबो लांनाय जाबाय आरो जाय बेरायनाय बि जाबाय फार्स्ट टाइम इटानगराव थांनाय जादों आरो बेवहाय बिराद मोजाङैटा नगरा माने बेरायनो थाखाय जायगायाबो मोजां आरो नुथायाइफ्राबो मोजां नोंथाङा बेरायनायावहाय माबायदि जायगाखौ ओ सयस खालामो जेनेबा?
आं मोजां मोननाया हाजो हाजो ओनसोलफोरखौ मोजां मोनो आरो हाजो ओनसोलफ्राव मोजां नाङो थांनानै गोजां बोथोरफ्राव एसे खस्थ' मोनो मोननायालाय गोलोम बोथोरफ्रावहा मोजांसिन जायो हाजो एरि आज सावगायनो जेरै मेघालयआवहा मेघालआवबो मोजां जायो बेरायनो मेघालयआवहाय दाथ' टुरिस्ट एट्रेकसन जायगा मेघालया दाथ' नै बे गोलोम बोथोरावहा गोलोम बोथोरनि बन्द' थायोना जुलाइ मासावहा बे मासावहा बांसिन थांगोनदां। मेघालआव बेरायनो ओरै इसकासि सि हिल्स डिस्ट्रिक्आवनो जिल्लायावनो बांसिन थाङो मानसिफ्रा बेवहायनो मोजां मोजां टुरिस्ट एट्रेकसन जायगाफोर दं जेरै लाइक। ब्लुम दङ ओरै सेभेन सिटार फल्स सहरा सेरापुन्जि मौसिनराम। बेफोर जायगाया मोजां नायनो अखा हानाय बोथोराव मोजांसिन नाङो ओरै खुवा खुना थायो ओ-जोमै जोमैफोरखौ खा खाथियावबो नुनो मोननाय जायो आरो मोजां नाङो बेखायनो ओरै अरुणाचलावबो मोजां नाङो टावां साइदआव टावां ओनसोलफोरावहाय बरफ सिरियोना।